औ खोनादों दे नोंथां औ नोंथां नोंनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन
औ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जों दा ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों
औ नोंथां सावरायजागोन
ओ जों दा उम जिउ
बिथाङा सावरायग्रोदो
जों दा जिउ खुंनाय राहा होनना बुङोब्ला जोंनिया आबादानो गोलैयो मानो नोब्ला जोङो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आइजो माहारि होनना बुङोब्ला जोङो सि दानाय दानाय लुनाय बिदिनो ओ बायदिसिना ओ दाउ अमा फिसिनानै एम्फौ लाथा फिथोब बायदि फिसिनानै जोङो गावनि न'खरखौ खुंबोगासिनो दङ आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो ओ गावनि गथ' गाथाय एबा हौवाफोरखौ
औ
रां खामायनायाव एबा गावनि न'खरखौ जौगानायाव गोबां हेफाजाब खालामो खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो औ
औ दे बिदिब्ला नोंथांनो आं एसे फोरमायनानै होनोसै ओ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला जे जोङो गावबा गावनि खामानि खौ जा खामानि थायो बेखौ जों मावथारनांगौ जेरै जोङो फुङाव थाबनो सिखारनांगौ आरो देहानि साब सिखोननि थाखाय मोजां थानायनि थाखाय ओमफाय जोङो जे फुङाव थाब सिखारनानै लामाफोराव एसे बेरायग्लांनांगौ औ आरो बिदिनो जों बायदिसिना रोखोमनि खामानि फोरबो मावनांगौ अब्ला देहाया एसे मोजां आरो सि स्रां मोनो आरो बेनि उनावहाय ओ जोङो बिदिनो ब्ला सम मोनो अब्ला फुङाव दसे एसे लेखाबो नायनानै लानांगौ जायो
औ नंगौ
खानायो नायनायनि उनावहाय जोङो ओंखामफोर जायो जानानै जोङो फरायसा साालियाव थांनांगौ जायो बिदिनो थाङो थांनानै जेब्ला फोरोंगिरि गिरिया जोंखौ ओ फोरोंनो फैयो अब्ला जोङो बि बिसोरजों फोरोंजानानै
औ
जेब्ला फैफि फिननो सम जायो अब्ला जोङो फरायसालिनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननाय जायो आरो बेनि उनावहाय बिदिनो जोङो फैयो फैनानै दुगैयो एबा आथिं सुयो
औ'
बिदि बेनि दसे उनाव हाय जिरायनानै जोङो ओंखाम एबा खिजाया जाग्रा मुवा बेसाद मोनसे जाग लनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेलासि जायो खायफाया उन्दुयो एबा खायफ बिफाया ओ गेलेग्रा फोथाराव थांनानै गेलेह गुबुन रोखोमनि गेलेयो जेरै काबादि क्रिकेट फुटबल खारनाय एबा बारनाय बेनि उनावहाय जोङो न' फारसे फैफिनो आरो बेनि उनावहाय दुगैयो दुगैनानै बिदिनो दसेसो रेस्ट लायो आरो ओ बेनि उनावहाय फरायनांगौ खामानि थाबा फरायो आरो ओ बिदिनो जोङो ओंखामफोरबो संनांगौ जायो माब्लाब माब्लाबा ओंखाम फख्रि बायदिसिना बिसिना खामानि थायो बिदिनो दै लायनाय मानाय बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओंखाम जानो सम जायो अ अब्ला संखांनायनि उनावहाय जाबाय जानानै जोङो उन्दुबाय बिदिनो आरो
औ आरो औ
माहारि होननानै बुङोब्लाथ' नर्थ थायो जों संनाय खावनायाव बो आखा फाखा जानांगौ आरो बिदिनो बायदिसिना मैगंफोर गैयाब्लाबो जोङो जाय जे जोंनि बारिफ्रावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि हाग्रा मैगं मोनो हिलांसि मानदिया जोङो बेफोरखौबो खानानै संनांगौ जायो आरो ओ बिदिनो बोरमा एबा मोसौफोर बोथ' लायो नालाय बेफोरखौबो जोङो हैनांगौ दैदौ दौनांगौ दोस्लायनांगौ आरो लायनांगौ बिदिनो जायो आरो नोंथां
औ बिदिनो ओ जोङो मा होनो ओ आइजो माहारिफोरा बिदि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ओ न'खर सालायनो थाखा थाखाय जोङो बायदिसिना ओ गलाफोराव जेरै हाथाइ बाजारबा ग'लाफोराव जोङो ओ बायदिसिना उम ओ मा होनो फिसा ग'ला एबा फिथा आरि फाननानैबो जोङो गावनि जिउखौ खुंबोनायखौ नुबोगासिनो दङ आरो लोगोसेनो जोङो ओम बिदिल' नङा जे हिनजाव हौवाफोराल' न'खर सालायनायाव हेफाजाब बे नङा हौवाफोरखौ समान समान आइजो माहारिफोराबो ओ बायदिसिना जेनेबा बाजार गला सकफोराव ओ ना बेदर दाननानैबो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ खुंलांगासिनो दङ बेफोरबायदि खालामनानै औ बेफोरबादि खालामनानै न'खरनि ओ फिसायखौ एबा न'खरनि गथ' गथाइफोरखौ फोरोंनानै फोरोंना थाखाय जोङो गोबां बिहोमा होदों लोगोसे आरो आइजोफोरा ओ बेफोरल' नङा आरो बिसोरो ओ हाथाय बाजाराव बायदिसिना मैगं थाइगं जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय दिंखिया ओ बायदिसिना बिबार खार' खान ओ लाइ लाफा बेफोरखौबो फानथिंनानै गावनि जिउखौ खुंनायाव गोबां मदद होनायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो सि जोम दानानै औ सि सि जोम दानानै बेफोरखौ फाननानैबो न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबादिनो हौवा माहारिफोराबो ओ बेफोरबायाददि खालामनायखौ नुदों नोंथाङा हौवा माहारि हारिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
बिफाया ब गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावनानै न'खर सालायनायनि थाखाय ओ थाखाय रां रुफानि जगार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो
औ
बिफाया जे न'आवनो थानानै हाजिरा कामला मावनानैबो न'खर सालायनायो सालायो आरो न'खरनि ओ फिसा फिसौ फिसा फिसौफोरनि नांगौ नांगौ जिन्स खौ बेनि रांफारि जोंनो सुफुं जों नुनो मोनो आरो बि बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोराव बाय नालाय हौवाफ्रा टेकटर हालेवो खायफाया बिदिनो गारि सालायो ओ खायफाया बिदिनो ना फालांगि खालामो खायफाया अमा बेदर फालांगि खालामो
औ नंगौ
बाय खायफाया बोरमा फालांगि खालामो खा मफाया सि सोम सि जोमनि दखान होयो एबा खायफा बे जा मानि बेसादनि दखान गलाफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो बिसोरबो जोबोर खस्थ' खालामनानै खामायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो समान समान दावगालांनायखौ नुनो मोनदों ओ हौवायानो जा हिन्जावानो जा खोनादोंना नोंथाङा औ औ लोगोसे जे आथिखालाव जोंनि गेजेराव ओ गोबां सोलोंथाइबो जाबोगासिनो दं जेरै जोङो सोलोंथाइफोरा सोलोंथाइ गथ'फोरा जेनेबा ओ उन्दै उन्दै गथ'आनो जा गिदिर गिदिर गथ'फोरखौनो जा टिउसन आरि खालामनानै जोङो बेनिफ्राय ओ गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय जोङो गावनो खरसाखौ दिहुनना लाबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों ओरैनो गावनि ओ बेसेन गोसा समखौ जोङो एंगारनायखौ नुनो मोनाखै आरो ओ आथिखालाव गोबां जेरै ओ सरखारि फोरोंगिरि एबा प्राइभेट फोरोंगिरिफोर दङ बिसोरबो ओ बेफोरजों बेफोर खामानिखौ मावनायजों लोगोसे उफ्रा खामानिफोरखौबो जोङो मावनानै जा एसे हायो गावनि जिउआव नांगौ जानायफोरखौ सुफुंलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो ओ ओ गोबाङानो न'आवल' थ खामानि मावो बेबो नङा बिसोरो गोजान जायगाफोराव थांनानै जेरै बायदिसिना कम्पेनिफोराव बेफोराव खामानि मावहैनानै गावनि गथ' गथायाइफोरखौ ओ सोलोंथाइ होनायाव गोबां हेफाजाब खालामहरदों जाहाथे गावनि गथ' गाथाइफोरा मोजां जायो एबा माबा मोनसे गावनि आथेङाव गसंनो हानाय ओं थांखि थायो बेफोर थांखिया जाफुंथों होननानै बेफोरबायादि खामानिखौ ओ लाजिया लाबानोबाबो मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों औ नंगौ
आरो जोङो आइजोफोरखौ जे बिदिनो जायखौ जोङो एमाव होननानै बुङो बेफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफ्रा बिदिनो मोखोना बिलाइ एबा माइरंजों लो नांनानै एमावखौ देयो देनानै जोङो लादु बानायनानै फोरानो बेनि उनावहाय जेब्ला जे बेयो एमाव जायो अब्ला बिदिखौबो जोङो मावनानै फाननानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनो दानि जुगावहाय
औ
बिदिनो जौफोरखौबो बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ जोङो बुङो जौ गोरान गिसि बिदिनो बेफोरखौबो बिसोरो फाननानै गावनि जिउखौ उम गावनि जिउआव दागालाव- दावगालांनायखो जोङो नुनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय एसेनो
औ औ औ नोंथांजों रायलाय नानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय
औ